हेल' औ खानादों। दे नोथां औ खोनादों। मा खालामगासिनो नोंथाङा?
औ दाथ' जोबोद गरम नालाय
औ अ होमबा जोङो दायो फिथाइ सामथायाइनि बागै एसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सहराय जागोन दे
ऐरैनो थदासान दासान्दि जोंहा गोबां बोथोरनि फिथाइ माने दासान्दि बोथोराव गोबां फिथाइयानो गामि ओनसोलाव गोबां एभेलेबेल जायोना
औ दा समाव औ
जौ खान्थाल रिसु देरख'
औ
औ गासिबो
औ ओरैनोथ' फिथाइखौ बयबो जानो मोजां मोनखायोना फिथाइ
औ औ माने देहानि नि थाखाय गोबां मोजां ना बि फिसाय सामथायाइ जानाया औ
औ औ औ देहाखौ हेलदि लाखियो बिदिनो जोंङो फिथाइ सामथायाइ जायोब्ला माखासे भिटामिनफोरखौ मोननो हायो
भितमिन बांसिन भिटामिनानो फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोंङो आरजिना लानो हायो आरो गावनि देहानि थाखाय आरो ओरैनो नोंथाङा मा फिथाइ खौ जानानै बांसिन मोजां मोनो
आङो साबसिन मोजां मोननाय फिथाइ बुंङोब्ला बेबायदि गैया गासैबो फिथाइखौनो आं मोजां मोनजोबो एसे एसेयैनो मोजां मोनजोबो नोंथाङा माबाफोर बेबायदि औ नोंथाङा माबादि। फिथाइखौ जानानै मोजां मोनसि।
फिथाइखौ होनबाथ आं गासैखौबो मोजांङानो मोनफ्रामजोबो बोद नोंथां माने ओरैनो। बे जोंनि। माने ओनसोलफोराव दिहुननाय फिथाइफोरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो ओरैनोथ'। गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय फिथाइ जेनेबा। फेल आंगुर बेफोर। बो जोंनि जायगायाव एभेलेबल नंङा नालाय। बेफोरखौ मोजां मोन बांद्राय जानो मो जां मोना माने गोबां मडि। बाहायनानैसो गोबां सम दिननि थाखाय लाखिनानै दोननाय जायोना बे औ जानो बोरिबा मोनो आरो माने औ। मोजां मोनोबाबो माने गिनाय मोनो आ रो
औ माबा जा सिगोन नामा बेबायदि साननाय मोनसेया थायोना।
औ औ। माने गोबाव एसेबां गोबां गोबां दिननि थाखाय लाखि नाय जायो नालाय बेफोरावथ' ओरैनो माबा मेडिसिन होआबा थ' थायाना बेफोर बुस्थुफ्राव औ।
दा जों जों औ जोंनि जोंनि स्टेटफ्रावथ' माखासे फिथाइफ्रानो जाजोबा। दा गुबुन स्टेटनिफ्रायसो लाबोयो माखासे फिथाइ सामथाइ फ्रा गोबावजों सफैयो। ओ दां बेबायदि सप्तासे गाहाम नाङो ना अब्ला बे फिथाइआथ' फ्रेस थाला। औ फ्रेस थायाबा जोंहा बेखौ जानानै ओ जेबो मोननाय नङा खोमा
औ बिदिनोथ' जेनेबा थालिरफोराबोथ' जों ओरैनो माबायाव न'खर फ्राव फोमोननानै जायोबा बे खौ मोजांखौनो मोनजानाय जायो। बायनानै जायोबा मुलिजों फोमोननायखौसो मोनजानाय जायो नालाय बेफोरो जेबो खामानि होआ बायदि मोनो आरो
औ औ। ओरैनो जोंथ' दा फिथाइफोरखौ जोङो माखासेखौ गोथांफोरावनो आसारबो खालामनानै दोननो हायो। जेरै जोङो थाइ जौ, थिंख्लां, जलिफोरखौ, नारेंफोरखौ ना? ओ आसार खाल खालामनानै दोननानै गोबाव समसिम जानो हायो। दा ओ लेब बैग्रिफोरखौबो जोङो आसार खालामनानै दोननो हायो। माखासेफोरखौथ' जोङो ओ जुस बानायनानै लोंनो हायो ना
खि बानायनायनि गेजेरजों जोङो। बायना दोनथुमनानै दोननानै उनाव जानो हानाय।
जानो हायो औ औ दा गोबां। बागानफोर खालामनानै जोङो रांखान्थियारि बिथिं बिथिङाव जौगानो हायो।
औ बिदिनो गोबां ओनसारफ्रावनो नुनो मोनदों जेने। बा बैग्रि बेलाथि दङना नोंथां बेफोरनि बागान गुवार गुवार खालामनानै ओ गोबां रां खामायनाय। खौबो नुनो मोन्दों आरो जोङो।
औ
ओरैनो माने बै माखासे फिथाइफोरखौथ जोंनियाव गायबाबो जाया मानो होननानै गायानाय जाया नालाय माबा मोनसे ओनसोलाव नुनो मोन्दोंमोन माने गोबां गुवार। आंगुरनि फारामावबा गायदोंमोन आरो आंगुर फुलि लाबोनानै हाय माने बेयो जेब्ला। फिथाइ थनाय सम जायो बेयो गोख। खै जादों होननानै माने दानफाय फिननाय जादों आरो बेफोरबायदि। जेनेबा माबाफोर गुबुन बेबस्था लानां। गौ नामा बिदि साननाया। फैदों आरो मानि थाखाय गोखै जादों बेखौथ मोजाङै मिथियाासै नालाय।
ओ गुबुन गुबुन जायगानि बिफांफोरा जोंनाव जाया। ओ हानि हानि जरजा। बे आबहावानि। गेजेरजोंबो माखासे फिथाइनि थावनाय। फोरा आलादा आलादा। जायो ओ दा जोंनि जायगाफोराव। गुसु नङा बोथोरा। बेनि थाखाय आफेलफोर गायोब्ला। जोंनि जायगायाव जाया।
औ ओरैनोथ औ माबा हाजोआरि। ओनसोलफोराव जेनबा कमलाखौ गोबां बिबांनि। खालामनाय जायो नालाय गायनाय जायो बि। बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव माने एम्फौ अरनानै एसे थायहांबानो थैनाय मानाय बेफोरदिखौ नुनो मोन्दों आरो।
औ आरो माखासे फिथ। थाइफोरा एसे राहांनाय समाव मोनोब्लानो एम्फौ जानाय बेबायदि जायो।
औ औ
माखासे मेडिसिन होनाय मुलिफोर होनाय। नुनो मोनो आरो दा बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि।
औ फालांगि खालामनो थाखाय गायनाय जायोबाथ' बांसिनावनो मेदिसिन बाहायो। गजोबनायानो जाखायोना हाबानोथां।
औ जायो। दा जोङो दानि मानसि फोरथ' माखासेयानो फालांगिखौ होसोबायना गाव जानायजों लोगोसे फालांगि खालामनो ओ लामा लायो दाना एसे एनै फाननानै फैसा औ मोनो नालाय।
ओमफाय औ।
औ।
ओरैनो बिदि नोंथांनि ओनसोलफोराव थालिर बागान बि दि गुवार गुवार गायनाय बेफोरखौ फालांगि खालामनाय जायो नामा नोंथां?
बायदि थालिर बागान थालिर बागान दङ एसे ओ बेनिफ्राय बेबायदि बागानथ' गैया थालिर बागानखौल' नुदों आं बांसिन।
अ जेनेबा बे फान माने
औ औ ड्रेगन औ औ ड्रेगन फिथाया ड्रेगन फिथाइखौ नुदों बानायनाय ओ बिनि आबाद खालामदों आरोबावथ' अ जोंनि जायगायावथ' बेबायदि स्ट्रबेरि गायलायलायनाय आं दासिम नुफेरा खै।
ओरैनो कमला बागानफोर खौ नुदों आनारस फिथाइनि बागानफोरखौ नुदों।
नोंथाङा अ नोंथाङा होनदोंमोन ना जेनेबा थालिर बागान खा खालामनाय जायो होननानै? बे थालिर बागान खौ जेन बानायबाय जेनेबा थालिर फिथाइखौ न'आवनो सोरनोबा हरो ना जेनेबा गुबुन फोमोननानै फानो?
औ अ बे थालिर खौ बायग्रा मानसि फैयो। बे बायग्रा मानसि राबाथाय जोङो थालिरखौ फानहरो बिसोरो फोमोननानै फानो जानांगौ। लांनानै दा बाजारफ्राव गोबां जायगा बेलेग बेलेग जायगा फ्राव दा गुवाहाटिफ्राव लांनानै गामिनिफ्राय लाबोनानै फानफैयोना। बेफोर गामिनिफ्रायनो बुथुमनानै लाबोयो आरो बाय बेफारिफ्रा
गावनि थांना थानायनि थाखाय जेनेबा बिज फिसा फालांगि महरै बिदि गाय
औ औ औ हायो दा जोङो बागान खालामो ब्ला जोङो बागानखौ नायनांगौ जायोना मोजाङैनो। दा बागानखौ जोथोन लायाब्लाबो बेयो मोजाङै फिथाइ होआ हाग्रा जायोबा जों हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै होनांगोन आरो बे बिलाइ गोरानफोर खौ गारनानै होनो रोंनांगोन माबायदि समाव मा खालामनांगौ एसे मिन्थिनानै लानाया मोजां आरो
औ माने नंगौ नङाबाथ' जोंहा थालिर फिथाइआवबो गोबां माने माखासे बेमारफोर हाबनो नागिरो ना मा माब्लाबा फिफाङा माब्लाबा फिथाइआ बै मोजां जोथोन लानाय जायाबाथ' जोंहा बे गोसोम गोसोम दागो गोबां जायोना बे थालिराव था थाब थाबनो सनदेरथारो औ बेफोरख खौ मोजां जोथ लायाबाथ' माने मोननाय नङा आरो मोज जां
उम औ आरो बेनि अनगायैब बो आथिखालाव जोङो थाइजौनि बागानबो खालामनाय नुनो मोनो। गोबां मानसियानो थाइजौ बागान खालामो दाना। गाहाय गाहायावनो फि थाइ थायोना नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै बिफां फुलि लाबोनानै गायो।
ओ ओरैनो माखासे ओनसोल फोराव माने आङो बा बैग्रि बिलाथिना बे खौ बांसिन गायनाय नुनो मोन्दों आरो औ बिदि गोबां गोजान गोजान जायगायाव लांङो। नायनै फानहैनाय जेनेबा अबेबा पिकनिक स्पटफोर जायोबा बेफोराव गोबां माने बायो आरो ना गो बेफोरखौ लांनाय नुनो मोन्दों आरो
औ औ बाजाराव फाननायनि अनग दा मेलाफोराव ला जों फाननो हायो औ दा आरोबावा ओ फिथाइ फिथाइफोरखौ जोङो माखासे जुस बानायग्रा रोसि बानायग्रा बेयाव लांनानै रोसि बानायनानै गोबाव सम जोंहा लोंनो हायो ना
औ नंगौ माने आरो नै बे साननैसो नुबाय थादोंना जेनेबा ससियेल मिेडियाफोरनि गेजेरजों गोबां नुनो मोन्दों माने लामा सेर सेर बिदिनो जुइसनि दखान होननानै ओ फीथाइ सामथाई फाननानै गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनबाय थानाय बिदि नुदोंोन ना
औव औ गोजान गोजान लामा दावबायनाय मानसिफोरा मेङोब्ला फिथाइ सामथायाइ जानानै मोजां
औ जेनेबा औ नालेंखर बिदै बे दाबखा लोंनाय नामा होनो दाबखा आरो होनदि जायखौ बेबायदिखौथ' गोबां दाब दाब जायगायावनो माने दख'रावनो दखरियावनो गोबां थानानै माने नुनो मोनदों आरो फाननायखौ गोबां ओ बिग्रि जायोना बि बे
औ औ आरो दा नै दा साननैसो गरमबो आरो बोथोराबो जोंहा फी फिथाइ सामथाइनि गोबां मेला मोनो दा समाव गोबां ओ थाइजौ लेसु बेफोरनि खान्थाल जानायनि सम जा गास
औ लिसुआथ' दा गो गोबां माने दाम गोसा जानानै
औ औ लिसुनि बेसेना दा बांनानै आरो खमैबो दा ओ सेजौ रां बेबायदि थांदों नामा एसे
औ बिदिनो खोनादों जेनेबा ओ खान्थाल थाइजौआ एसे खम जानो हागौ माने गोबां एभेलेबेल ना बियो थाइजौ खान्थाल फोरा खान्थालाथ' जोंना गोबां माने आ सारनिफ्राय आ सारबो खालामना दोनजायो ओंख्रिबो जाजायो फिथाइ गोरलैनि ओंखायनो जाजानाय खामानियाव बाहाय जायोना
औ दा जोङो खान्थाल बेगल खौबोथ' जायो खान्थाल बेगरा ओंख्रि जाजायो सावनानै बाथोनबो जाजायो नोगौ फिथाइ फिथाइनि बेगर फ्राबो जाजायो खायफा खायफा आरो।
औ गोबां औ फिथायाइआवल' बाहायजायाबाबो जेनेबा ओं ख्रि महरै आसार महरै गोबां माने फिथाइ सामथाइ मोननो हायो बेफोरबायदि। बे
औ जाजायो दाथ'। खाजि जागासिनोना थाइजौनि
औ थाइजौनि निबे समा मा ने गोबां सोलिगासिनोथार आरो माइ गायनाय खोथिया फुनायबो सोलिहांबायना बे फोराव माने जमा जमा बे
औ औ दा जों दुब्लिफ्राव सान्दुं गोसाफ्राव लां सान्दुं गोसा माइ गायनाय समफ्रावबो थाइजौ फिथाइफोर जानो हायो।
औ माने गरमाव आइखां बायखां देहाया अबाव थागोन अबाव मागोन मोननाय जायोना बेफोरदि फिथाइ सामथाइखौ मोनजायोबा माने जां थांनाय बायदि मोनलायनाय बि दि रायलायनायफोरखौ खोनायो आरो नोंथां औ।
औ खोनायोथ' आरो। बिदिब्ला जोङो दोनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? औ दे।